हेल' नोंथां औ।
औ खोनादोंना नोंथां ए ओरैनो मा खालामदों दा नोंथाङा?
दायो आङो
औ।
ओंखाम संदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संदों। ओमफ्राय दा संखांनानै एसे जिरायदों आरो। जाथवाखै ओंख्रिया माबामोन खुमब्रा दाउ लकेल दाउ। संबाय
होमबा आङो नोंथांनाव बिदिनो ओंख्रि बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै मोननैसो जोंनि ओ रायज्लायजागोन ना नोंथां? ए दे होनोमबा बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोबा ओरैनो मा माखौ मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
अनला ओंख्रि आरो मा होनो नारजि।
औ
आरो नाफाम
औ।
बेफोरनो बर'नि गाहाय ओंख्रिया जोंनि।
ओम आरो
ओ
गुबुन गुबुन ओंख्रि दं आरो होमबाबो जों बेखौ मेन होननानै सानना लायो।
औ बर'नि गुदि ओंख्रि।
ओ जेंगोद।
आरो औ अनलायाथ' बर'नि बांसिन मुंदांखा ओंख्रि नङा होमबा?
औ औ
ओमफ्राय अनलाखौ मा मा रोखोमै जायोबा मा माजों जाबावोबा साब फिन जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन?
अनलाजों दाउ।
औ
अनला मेवाइ।
अनला मेवाइ औ।
आरो अनलाखौ नारजिजोंबो जानाय जायो।
औ
गोथावनो जाजोबो आरो गासैजोंबो आरो खारै खारै होयोबा बांसिन गोथावसिन जाबावो थावनिसाय।
औ
बिदि आरो
उम
मोनजाफेरबायना नोंथाङा?
मोनजानाया औ मोनजाबाय आंबो नोंथां मोनजाबाय नोंथां मोनजाबाय।
औ औ जेसेबां गोबाव सङो एसेबां टेस्टि जायो आरोना अनला ओंख्रिया। नाफामा नाफामाथ' नाफामखौ मा होनो हो नाफामाथ' ओरैबायदि गोथाव जायो ओं। औ एसे मेजेम स्रो जानांगौ आरो नाफ्रा होमबाथाय नाफामनि थावखौ बुंजाला आरो।
औ नाफामखौ खौ बांसिन ओजों दैबारि साइदखै मोनोदां ना? जोंनि बेथिंथ' मोननो खमसिन दा नुनो थांदिया।
ना मोनो।
औ
ओं
उम
नाफाम देनायाव बांसिन बे माबा फिथिख्रि नाया गोथावसिन जायो आरो।
औ
फिथिख्रि एसे मेजेमस्रो मेजेमस्रो जालायनांगौ होमबाथाय बिराद गोथाव जाबाय। गोथाव जाथारो बेलेग नाया बांद्राय गोथाव जाया। बिलाय।
उम
नाफामखौ बे गोथाव गोथावखौ मोनजाबा गारनो हाया आरो। गोथाव गोथाव जानायखौ मोनजाबाथाय नागारनो हायै बिदि मोनो आरो। आरो नाफामखौ नारजिजोंबो
औ औ
जाबा जाबा
बिदिनो जों गोबाव सम खिनानै थिनानैबो दोननानै जानो हाबाय नङा होमबा?
औ औ गोबाव गोबाव थिनानै दोननानै जानो हायो
औ इदिनोथ' गोबां रोखोमाव खायफाया हासुङावबो दोननाय नुनो मोनो दां हासुङाव दोननाया माबायदि आरो बै भयामाव दोनोदि भयामाव दोननायाव माबायदि फाराग जायो हासुङ आरो भयामनि मोननैनि गेजेराव? खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ